खोनादों ना
औ औ खोनादों
औ दा आं नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औ औ रायलाय जागोन नोंथां औ हागोन
दा जोंहा आयदायानो जाहैबाय जे बर'नि गिबि फिल्म जों बयबो मिथिखागौ जोंहा बर'नि गिबि फिल्मा आलाय आरन दा जों बिनि सायावनो औ दा जों बिनि सायावनो एसे सावरायगोन आरो
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दा बेनि बागै आं एसे फोरमायग्रोना होनो
औ औ औ
औ दा जोंहा आलाय आरन फिल्मा बर'नि गिबि फिल्म होनना जों बयबो मिथिखागौ
औ औ
दा बे बे फिल्म एबा सावथुनखौ सोर बानायदोंमोन बुङोब्ला जोंहा जों दाउ बड'सा बिथाङा बानायदोंमोन आरो
औ
औ दा जोंहा औ बिथांनि बिथोन होनाय
औ।
आरो दा जोंहा बे सावथुननि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदोंमोन जे
उम
गोदो बर' सुबुंफोरा माबोरैहाय जे रायजो जायोमोन एबा इन्दि एमफौ जों एम्फौ इन्दि बिलाइजों एम्फौ ब फिसिनानै माबोरै खुन्दुं दिहुनोमोन एबा जोंहा बर'फोरा माबोरै थांना थायोमोन रायजो थायोमोन लोगोसे जों बर'नि न'फोरा माबोरै जायोमोन बेफोरखौ जोङो बे सावथुननि गेजेरजों जोंहा नुनो मोनदों आरो
औ औ नंगौ
दा बे सावथुनखौथ' ओ गोदो बिदि जेबो सावथुन बानायग्रा गैयामोन एबा गिबि सावथुनखाय जोंदाव बड'सा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जे सुबुंफोरनि आंखालनि थाखाय बिथाङा गावनो प्रडिउसारबो जादोंमोन होनना बुंदों
औ औ
आरो लोगोसेे डाइरेक्टर आरो केमेरामेन आरो इडिटिंनि खामानि बेफोरखौ गासैबो खौबो बिथाङनो मावजोबदोंमोन होनना फोरमायदों आरो आरो बिदिनो जोंहा गिबि फिल्म नालाय जोंहा जे बे फावगिरिफोरा फाव खालामनायावबो बारा रोङाखैमोन आरो
औ औ
बिनि थाखाय जे मोनसे फावखौनो खेबस्नि दाइन बेबायदि लानाय लानांगौ जादोंमोन होनना बिथाङा फोरमायदों आरो आरो बिथाङा बुंलांनाय बायदिब्ला जोंहा जे रांनिबो गोनांथि जादोंमोन होनना बुंदों बेनिखायनो जे बै बिथाङा गावनियाव थानाय केमेरा बेजोंनो गासै सावथुनखौ सेबखांदोंमोन होनना बिथाङा फोरमायलांदों आरो
औ औ
दा दा बे सावथुनखौ जे गिबि खोनन्थिनाया जादोंमोन होनोब्ला जोंहा क'क्राझार जिल्लायाव खोनथिनाय जादोंमोन होननानै बुंदों आरो
औ औ
औ आरो दा बे सावथुनखौ गिबि खेब जिथाम मार्चनि जिगुजौ दाइनजिद'आव दिहुन खोनन्थि जेेननाय जादोंमोन आरो
औ
आरो बे सावथुनखौ नैजि जिगुजौ दाइन जिब्रै दाइनजिब्रै माइथायाव‌ जे गिबि खेब सुटिं खालामजेननाय जादोंमोन आरो
औ औ
दा बिथाङा बै सावथुनखौ जे सुटिं खालाम जेनब्ला बिथांनि बैसोआ जे नैजिबा बोसोर बैसोल'मोन आरो औ दा बिदिनो औ जोंनावबो दसे सानि बैसोआ नैजिबा बोसोर बैसोल'मोन आङो दा बिदिनो जोंहा गोदोहाय बे फिल्मफोरखौ जोंहा रिल रिलावसो थायोमोन ना दाथ' जोंहा गोबां मेम'रि एबा लेपटपफोराव बिदि गोदान फिल्मफोरखौ सोनानै दोनो
औ
दा बिदिनो बै समाव जोंहा सावथुना रिलावसो थायोमोन दा बेनिखायनो समजों लोगोसे सोलायलांनानै जोंहा से प्रजेक्टर एबा लेपटप बेनि जोहै जोंहा मेम'रियावसो सोना लाबोनानै जे
औ
लेपटपाव सोनानै प्रजेक्टरसो दिहुन खिन्थिनाय जायो आरो दानि जुगाव फिल्मफोरखौ
औ औ
बेनिखायनो बै फिल्मा दानि जुगाव सोलिया जानानै गोमालांदोंमोन आरो नाथाय बे फिल्मखौ जे फिन लाबोफिननानै गोदानै एडिटिं खालामफिनना बे एबा बैफोराव गोदानै गाबफोननानै बैखौ आरोबाव गोदानै खालामफिननाय जादोंमोन आरो आरो बिदिनो जोंनो खोनन्थिफिननाय जादोंमोन आरो बे फिल्मखौ औ दा नोंथाङा बे सावथुननि बागै एसे फोरमायनो हागोन?
औ औ नंगौ नोंथां जोङो गोग्गोनांगोन जोंनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन सावथुन जाय आलायारन बे जोंनि गिबिसिन सावथुन आरो मोनसे गोग्गाथाव जायखौ जोङो जोंनि डकुमेन्टारिबो होननानै जों बुंनो हागोन माबोरै होननानै बुङोब्ला नोंथाङा दानि फोरमायलांबाय जे बे सावथुनाव गोबांथार बर' हारिनि सावगारिफोरा बेरखांबाय नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय नोंथाङा बुंबाय इन्दि एम्फौ फिसिनायनि खोथा न' बांनि खोथा बे संसार जानायनि खोथा होनबा दा बेफोर गासै सावगारिफोरा नंगौ बेहाय बेरखांदों बेखायनो जों बेखौ मोनसे जोंनि जारिमिनारि एबा डकुमेन्टारि फिल्मबो होननानै जोङो बुंनो हागोन आरो बेखौ जों गोग्गानांगोन मानोना जाय समाव बे सावथुना जोनोम मोनदोंमोन बा सोरिजादोंमोन हयथ' जों गैयानोमोन खिन्थु
औ
जोंनि जि दैदेनगिरि बिथांमोननि नाजानायाव बा बिथां बिथोनगिरि डाइरेक्टर जोंदाव बड'सानि नाजानायाव फिन बे सिनिमाखौ फोथांफिननो नाजादों फिल्मखौ आरो बेखौ उननि सुबुंफोरनो बा बर' हारिनो जों दिन्थिलांनायनि बे बेब'स्था बेखौ खालामदों आरो जायनि गेजेरजों जोंङो दायो बेखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां। नङाब्ला जोंङो जों ओ गोदोहाय ओ जाय समाव मेम'रि गैयामोन केसेट केसेटनि खोथायानो बुंबा दिस नि खोथा होन बुं बेहाय जोंङो खालि सल'खौल' मेथाइखौल' जोंङो खोनानो मोनदोंमोन। आलायनो आर'नि जिखिनि मेथाइ फोर बेफोरखौ जों खोनानो मोन्दोंमोन किन्थु जों सावगारिखौ नुनो मोनाखैमोन। ओमफाय दायो नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय बे फिल्मखौ फोथांफिनबाय माखासे। ओ गाबफोर होनानै जोंनो नायथावना खालामबाय आरो बेनि गेजेरजों जों दिनैहाय नुनो मोनदों नङा ओमबा नोंथां।
औ
दा ओ नंगौ बेयो जोबोर मोनसे ओ साबना हामा हामना मोनसे आबुं सावथुन जादों। जेरावहाय जोंङो जोंनि बर' समाजनि खायसे ओ सावगारिफोरा जेरै बेखाङो जेरैहाय दाहोना थानायनि खोथा रुवाथि थानायनि खोथा बै समाव दङमोन। दाहोनाजों ओ माहाजोननि फिसाया बा फिसाजो एबा फिसालाया बा ओ रुवाथि थानायखौ माहाजोननि फिसालाया मा मोजां मोननाय खोथाया नो ओमबा नोंथां
औ
बेफोरो जोंनि बर' समाजाव दंमोन आरो बेफोरबायदि सावगारिखौ नैबे आलायअरननि गेजेरजों दिन्थिदों। आरो बेखौ जोंङो नुनो मोनो।
दा एमफौ ओ बा इन्दि एम्फौ फिसिनाय बा इन्दि लुनाय बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु ओ गोदो गोदायनि बे खायनो बर'फोरा थावख्रि लुनानै एबा एम्फौ फिसिनानै जोंनि जे गाननाय जोमनाय बेखौ दानानै लाबोदों। दा जों माबायदि एम्फौखौ फिसिनाय जायो। ओ एम्फौ बिदै दैहोनायनिफ्राय लानानै बेखौ ओ जिर्जासिम माबायदि खान्थिजों बा माबायदि रोखोमै जोंङो बेखौ फिसिनाय जायो बेखौ ओ बेहाय दिन्थिनाय जादों। जोंनि न'फोरखौ जोंङो गोदो गोदायहाय माबायदि लुयोमोन। जों बेखौ जों नुनो मोनदों आरो बुंनो थाङोब्ला दोनैनि आथिखालाव जोंङो बैफोरबायदि न' जेरैहाय थोरिनि न' दिन्थिदों। नङा ओमबा नोंथां ओ एन्जुरनि न' दिन्थिदों। बेफोरखौ जों दिनैहाय नुनो थांलिया दा बेखायनो अम बै सिन फिल्मनि गेजेरजों जोंङो दिनैसिमबो मोनथिनो हायो। आरो बे नुनायनि गेजेरजों जे जोंनि बर'फोरनि ओ थानाय बे न' बां लुनाय बेयो बे रोखोमनिमोन होननानै जोंङो मिथिनो हायो दा बे जोबोर मोजां मोनसे ओ सावगारि बेरखांहोनायाव ओ आलायअरना मोनसे मोजांथार सावथुन जों जानो हादों। आलायारननि ओंथिया नायोब्ला बेखौनो। मिथियो जे माने गोदान हो आलायारना जाहैबाय। ओ। सोरांसि सोरांसि जेरैबायदि साना ओंखारहां जायाब्ला। ओ जोंनि जे समायना सावगारि। ओं सोरांसि जाबो नङा होमबा बै। बैखिनि समखौनो जोङो बर'आव आलायअरन होननानै बुंनाय जायो आरो। दा बैखौ ओ बिथा खालामनानैनो हयथ' ओ। बेनि जि सल' लिरगिरि फावथुनखौ लिरगिरि बेखौ हयथ' लिरदोंमोन मोनसे बेजों गोरोबबोफानानै
औ
बेखौ सानखांनो हायो आरो जोङो दा बेखिनियानो आं आरलायारिनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो नोंथांनो फोरमायबाय
आरो जोंहा बै आलायारन सावथुननि जे स्ट'रि बेखौ जोंहा जोंनिनो बिजाब एबा रायथाइ खन्थाइ लिरगिरि निल कमल ब्रह्म बिथाङा लिरनाय मोदै आरो गोलोमदै बेनिफ्राय लानाय जादोंमोन आरो बे साव
औ औ औ औ औ
दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ
नोंथांजों सावरायनानै आरो नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों
औ नोंथांनिसिबो साबायखर थाबाय
औ
गोजोन्थों
औ